औ नोंथां।
खोनादों दे।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना
औ दङ'।
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना।
ओ हागोन दे नोंथां।
जोंना होमबा टपिकआ जाहैबाय जोंना बर'फोरनि माने गोदोनिफ्रायनो गेलेनाय एबा गेलेनानै माबायदि गेलेनानै माबायदि मा मा खेला गेलेयोमोन गोदो बर'फ्रा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
बर'फोरनि गेलेनाय होनोब्ला गोदोनि गेलेनायफोरा जाहैबाय गिला गेलेनाय खमलायनाय दावब' आथिं
औ औ दावब'आथिं।
औ बेबायदिनो माखासे आरो गोबां गेलेनायफोर दंबावो जेरै दांङाय गेलेनाय होनो।
औ बाथा गेलेनाय औ।
थागेलेनाय। आरो लोगोसे बिदिनो गोबां गेलेनायफोर दंबावो आरो जायफोर माने आथिखालाव गोमालांनो हमबाय नाथाय माखासे फोरबोफोरनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ बोखांफिननो नाजानाय बायदि जादों आरो।
औ औ।
नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन ना बे बर'फोरनि गेलेनायनि सायाव।
औ औ। नोंथां जोंहा गेलेनायफ्रा जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोजाङै गेलेयोमोन गोदोनि समावहाय जेरै गेलेनायफ्रा जाबाय। गिला गेलेनाय दैसि दैनि गेलेनाय बाथा गेलेनाय आरो फुटबल एबा फुटबल गेलेनाय एबा काबादि गेलेनाय एबा रिदि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो गोदोनि समावहाय जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय गोदोनि समाव गेलेनायफोरखौ जोङो ओ बारा ओ बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो नुवामोन। नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय बेे होनोब्ला जोङो गेलेनायनि गेजेरजों गावखौहाय। गोदोनि समावहाय जोङो ओ गावनि देहानि गोख्रोंथि एबा फिटनेस एबा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नायनिफ्राय बारग'नो बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नो थाखायल' जोङो गेलेयोमोन एबा फ्राद-फ्रिट जानायनि थाखायल' जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। औ औ औ। उम दायो। जोङो गोबां गेलेनायखौ नुनो मोनबोदों जेरै होनोब्ला जोङो क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय फुटबल गेलेनाय आरो गोबां रोखोमनि जेरै जं खुबैनाय गिलिर थिखोनाय गोलाव बारनाय लं जाम्प बारनाय बेफोर गेलेनायखौ जोङो नुबबोदों आरो। लोगोसेयैनो बेफोरनि गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा‌। आजिखालिनि जुगावहाय आजिखालिनि दिनावहाय जोंहा माने गावखौनो सासे सिनायथि गोरों एबा गेलेनो गोरों बा रोंखा राखा मानसि एबा हारिनि गेजेरावहाय सिनायथि होनो हानाय जाहैयो आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे मोजां गेलेगिरि जेरै फुटबल गेलेगिरि क्रिकेट गेलेगिरिनि जानो हायो। जोङो गावखौनो गाव रांखावरिनि बेलायावहाय जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो लोगोसेयैनो हारियाबो सिनायथि जायो आरो जेरै गावबो गावनि बिमा बिफानि सनमान मान सनमान हारिनि सनमान बायदि जों गोजौ थाखोसिम सहैयो एबा गुबुन हारिफोरजों सिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा औ। जोंना रां रांखावरियावबो जोङो मोनहैनो हायो गोबां थाखोनि बा गोबां बिबांनि रांखावरिफोर जोङो मोनहैनो हायो आरो। औ नोंथाङाबो होमबा गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो नोंथाङाबो।
बेजोंनो जोङो माने देहाखौ राफ फोद लाखियो आरो जाय ओ खौ सानफ्रोमबो माने गेलेयोबाथाय ओ थि सम मथे सम इसेबां गेलेयोबाथाय से घन्टा बा नै घन्टासो ओ गेलेयोबाथाय देहाया गाहाम थायो देहाया गाहाम थायो बेमार आजार फोरा जानो हाया। बेफोर गेलेनायजोंनो जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो हायो आरो। आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो ओ मोनसे ओ जिउ खुंनायनि लामाबो बानायनो हायो।
औ औ।
जेरै जोलुर गेलेनानै नोंथाङा एबा गोबां सुबुङानो माखासे गावनि ओ केरियार दानो हायो। ओ हादोरारि लेभेलाव ओ थांनानै आरो हायुङरारि लेभेलाव थांनानै माने गावनि सिनायथिखौ एबा गावनि हादरनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो। लोगोसे बेजोंनो रां खान्थि खामायनानै ओ ओ गावनि जिउखौ खुंनोबो हायो।
औ औ।
आरो बेफोरबायाददि गेलेनानै माने मोनसे गुबुनफोरनोबो रंजानायबो होनो हायो जेरै क्रिकेट ओ जोलुर बायदिफोर गेलेनाय ओ खौ लानानै गोबां सुबुङानो नायहैयो रं हायो बे मोनसे ओ गेलेनाया ओ गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे ओ मानसिफोरनि रंजाहोनाय ओ गोसोआरि बिथिंनि रंजाहोनायबो मोनसे बिथिं जानानै फैयो आरो बियो।
औ औ।
आरो गेलेनायफोरनि मादाव जोंहा बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव बेफोर गेलेनाय बाथा गेलेनायफोरखौनो ओ गोदोनि समाव ओ मोसौ लायनो थांबाथाय लावखारफ्रा ओ दुब्लि बारि फ्राव बा फोथारफ्राव ओ गेलेयोमोन गन थसे गायनानै बेयाव ओ फिसा मोनसे गननि थुख्रा होनानै बेखौ ओ बुखारलायनानै गेलेयोमोन ओ आरो गनजोंनो लावथिजोंनो बि बिसोरो ओ खान्दा गनजोंनो ओ हाथ मथे सुयोमोन आरो बेसेबां हाथ गोजानाव थांखो गावनि बुखारनाय बे ओ गन थुख्राया बेबायदिनो गेलेयोमोन आरो बेफोरखौ ओ ओमफ्राय बे बन बे बन थुख्रा बुखारनायखौ बुथेलायनो थाखाय थालायनो थाखाय गनजों गन लाखायोमोन ओ सोरगिदिं माने ओ फिल्दा थायोमोन आरो। बेफोरबायदि
जोंनिया दायो माने गोबां सोलायबोबाय आरोना गेलेनायनि बेलायावहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ गेलेनानैनो जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो। आरो लोगोसे जोङो ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै जों गोबां गेलेनायनि बेलायाव जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? औ औ जोंहा सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां सोलायनाय ओ नुबोदों जेरै जोङो गोदो गोदाय गेलेनो गेलेनाया जादों ओ गोबां ओ मोजां मोजां गेलेग्रा दंमोन गोदो गोदाय नाथाय ओ रांखावरि आरजिनायनि थाख गेलेयामोन जोङो गावखौनो माने गोख्रों एबा बेमार आजारनिफ्राय ओ बारग'नो थाखायल' जोङो गेलेयोमोन आरो‌ नङा होमबा नोंथां औ औ दानि ओ दानि बेलायावहाय माने जोंहा गोबां रांखाव बिदि ओ मोननो थाखाय एबा गावनि देह देहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो ओ गेलेनायखौ जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय ओ गोबां ओ सुबुंफ्रानो हाजोबा बेफोरखौ गोबां सुबुंफ्रानो हाजोबा ओ जायफ्रा खस्थ' खालामो बिसोरल' हायो गेलेनायनि सोमोन्दै एबा गोख जों गेलेनो एबा गोबां गोजौ थाखोसिम ओ गेलेनो दा जेरै ओ दानि बर'निफोरनि ओ फुटबल गेलेनानै मोनहैनाय जेरै हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' बेफोरखौ जोङो आ बिदिन्थि हिसाबै बुंनो हायो आरो बिसोरो जाहैबाय ओ हारिनि थाखाय माने ओ होनाय एबा हारिनि ओ जौगानायखौ जोङो लाबोदों एबा बयजोंबो सिनायजादों आरो ओ गेलेनायनि सोमोन्दै नों नोंथाङा होमबा नोंथांमोननि गामियाव दा बायदियावहाय ओ फोरबो बैसागु मेला बायदि बायदि गामिफोरावहाय दाथ' खुंबाय थायो नालाय बेफोरावहाय गेलेनायनि सोमोन्दै माबायदियै मा मा गेलेयो नोंथांमोननि गामिफ्रावहाय बैसागु फोरबोफ्रावहाय बेफोरनि सोम दे नोंथाङा एसे खोन्थानानै होदो नोंथाङा
आथिखालावथ' बैसागो फोरबोफोराव ओ मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे बे गेलेनायखौबो लाफा थानाय जायो आरो हाबाफारि हिसाबै बेयाव गोब रोखोमनि गेलेनाय जायो। जेरै दिरुं बोलायनाय गेलेनाय जायो ओ मेगन खाथेनानै दो बु दो बुख्रुबनाय गेलेनाय बेफोरखौ होनाय जायो। आरो लोगोसे मेगन खाथायेनानै हांसो दाउ हमनाय बेफोरबायदि गेलेना खौ होनाय जायो आरो।
औ औ
आरो बेबायदिनो दिरुं बोलायनाय बादायलायनाय गेलेनायफोरखौ बांसिन नुनाय जायो आरो।
औ औ
गामिफोरनि बे बैस बैसागोनि फोरबोफोराव आरो बावखुंग्रि औ सियार गेलेनाय बेफोरखौबो होनाय जायो गेलेनाय मथै आरो माखासे ओ दांङा गेलेनाय बेफोरखौबो होनाय जायो।
औ औ
ओ हाराम
आरो जोंहा गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां ओ गेलेनायफोर दंबावो ओ जेरै जोंनि दानि बैसागु मेलाफोरावहाय जोंहा गोबां गेलेनायखौ होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ जेरै गिबियावनो दङ जोंहा खार नार बारनाय ओ गथफोरनि खारनाय गदेर हफोरनि खारनाय बोराइफोरनि खारनाय हिन्जावसा गथफोरनि खारनाय ओ लंजाम्प बारनाय बायदि बायदि ओ थालिर गाखोनाय दाउला हमनाय आरो दंबावो जोंहा ओ दुरुं बोनाय आरो भलिबल गेलेनाय आरो मेगन खाथेनानै ओ मेगन खाथेनानै ओ देपसि बुनाय एबा थिंख्लि बुनाय होननानै बुंङो जोंनि बरआवहाय बेफोरखौ गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो लोगोसे दंबावो दानि बेलायावहाय दै बुरि गेलेनाय आरो लोगोसे आरो लोगोसे सियार सेलायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंङो मोनसे हारिनि सिनायथि एबा गावखौनो गोख्रोंबो लाखिनो हादों लोगोसे जोंनि हारिमुआवहाय हारिमुनि फोरबोफोरावहाय बेफोरखौ एसे जोंनि गेलेनाय बायदिफोरखौ जोङो सरजाबदेरदों बेफोरनि थाखाय ओ मोजां आरो हारिनि मोजां आरो बेफोरबायदि गेलेनाया इयुनावबो सिनायजाबाय थागोन आरो बेफोरबायदियै बानायोब्ला एबा गेलेयोब्ला औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गेलेनायनि सोमोन्दै बिदि सावरायनो मोननानै